औ औ खोनादों दे।
औ नोंथाङा दा सम मा खामागालसिनो दं?
दाथ' ओरैनो जिरायना दंथ'यो र' दसे
अ बिदिब्ला नोंथांजों दसे सम रायलाय जागोन ना?
औ रायलाय जायो नोंथां
औ दे बिदिब्ला जों बे समाव दाउसिन दाउलानि सायाव एसे सम सावरायनि
औ दे जागोन दे औ दे सावराय जागोन।
औ
उम
दावसिन दावउला होनोब्लाथ' जों मिथिखायो जे
उम
जों नुनो मोनो जे दाउआ गोबां दं उम जेराव जों नुनो मोनो ओ न'आव फिसिजानाय दाउ होननानै जों मिनथियो आरो हाग्रायाव हाग्रा दाउ होननानै जों मोनथियो ओ बिदिब्ला जों बे समाव न'आव थानाय दाउफोरनि सायाव एसे सावरायग्रोनि न'आव थानाय हाग्रा दाउ बा न'आव फिसिजाग्रा दाउ होनोब्लाथ' जों मोनथियो। जेरै दाउला दाउजो होननानै जों मोनथियो आरो बेबायदिनो
औ
हांसोफोरखौ जों फिजायो माने मिथियो हांसो बेबायदिनो आरो जों न'आवबो आरो खायफा खायफा मानसिफोरा
उम
बेबायदिनो आरो बिदिनो बयलारफोरखौबो फिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो
औ
आरो बिदिनो दाउफोरखौ न'आव फिसिनानै बेबायदि रांफोरखौबो जों खामायनो हायो आरो जों बेबायदिनो गोबांखौ नुदों जे गोबाङा बेबायदिनो गावसोरनि दाउ फार्मफोर बानायनानै गोबां रां मुलाम्फा खालामनाय खौ जों नुनो मोनदों बिसोरो बेयाव दाउ फोरखौ जेरै जों लकेल दाउ होननानै जों मोनथियो बेफोरखौ फिनानै बा फार्म बनायनानै जों फि फैसा बा रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो बयलारफोरखौ
अ
जोंनि बिदि खिनायखौ नुनो मोनदों उम आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्लाथ न'आव फिसिजाग्रा दाउ होनोब्लाथ' आं बेसिबांखौनो मिथियो जेराव जों दा आं बुंलांबाय बेनो। आरो बेबायदिनो जों हाग्रानि दाउ होनोब्लाथ' जों मिथियो।
अ।
हाग्रायाव जों गोबां दाउफोर नुनो मोनो जेरै।
अ।
किं फिसार होननानैबो जों दाउ होननाय नुनो मोनो। जाया जे दै। ओ दैमानि गुगानाय बे। औ बिनि दैमानि जे गुगानाय खाथियाव जे। खलं बानायनानै बिथांमोनहा। बेयाव थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबां दाउफोर दङ। जेरै दाउस्रिफोरा जों मिथियो दाउ। जि फारौ। औ।
औ।
बाथ'खौ जों मोनथिनो मोनो आरो बेफोर।
औ अ।
एबा आरोबांनि न'खर न'खर फैनायखौ आं नुनो मोनदों जेराव बिसोरो। आदार नागिरनो फैयो आरो बेजोंनो लोगोसे बिसोरो। आदारजों आदार नागिरनायजोंनो। लोगोसे बिथांमोनाबिदि गावसोरनि बासा। फोरखौ बानायो आरो बास। बासा बानायनायाव बिथांमोनहा गोबां बेबायदि। बि औवानि बिलाइ जा बा जाबोरफोरनिफ्राय। बा बिलाइफोरखौ लानानै थांनानै बेयाव बबेबा। बिफां बा बबेबा बिफांनि सायाव। बिसोरो बेबादि गावसोरनि बासाखौ बानायो आरो बेयावनो। बिथांमोना बिसोरो गावसोरनो गथ' गथायाइफोरखौ। लानानै थायो आरो बिदि गथ'फोर जोनोम होयो होननानै। नुनो मोनदों।
उम उम।
आरो बेबायदिनो गोबां दाउफोर दोङो आं ओ इसिबांना। फोरखौथ मिथिया अब्लाबो जिखौ मिथिगौ आं। औ बुंदो औ नों बायदि। बाथ'फोरखौ जों नुनो मोनो आरो बिदि दाउस्रिफोरखौ जों नुनो मोनो। बेफोरखौ जों न'आवबो फिसि जायो। बा फिनाय जों नुनो मोनदों जेराव बिसोरखौ माथोबो। फोरोंनो हायो होननानै जों। खोनानो मोनदोंबा नुनोबो मोनदों जेरै बाथ'आबो जे। बे ओम फियोब्ला। माथो रोङो होननानै जों नुदों आरो दाउस्रि दि बेफोरो मा। थोदोरों होननानै जों मिथिदों आरो बेफोरबायदिनो गोबां दाउ। फोर दङ जेरै।
अ।
ओम बेबायदिनो दाउफोरखौ जोंथ' मिथियो जे। दाउदै हायो होननानै आरो बे दाउफोरनि बिथोरावनो जे।
उम
जे जोंनि मिन्थि मिन्थियो जे उम
उम
बादालि होननानै जों मिन्थियो बे बादालिया दाय दाउदै होआ नाथाय डाइरेक्ट फिसा होयो होननानै जोंबा खोनानो मोनदों आरो ना।
अ उम उम
बेबायदिनो आरो गोबां जायगाफोराव गोबां गोबांयै बिदिनो हादोर लानानै हादोर गोबां दाउफोरखौ जों गुबुन गुबुन दाउफोरखौ नुनो मोनो आरो गुबुन जायगायाव गुबुन रोखोमनि दाउफोरखौ गुबुन नाम बा गुबुन रावै मिथिनाय जायो बेबायदिनो ओ आरो नोंथाङाबो फोरबादिनो दाउफोरनि सोमोन्दै बा दाउसिन दाउलानि सोमोन्दै बा इसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ दावसिन दावलाथ' बिदिनो जों नुनाय मथेबाथ' दाउस्रि दावखा बेफोर गासै आं बाराबोथन दाउनि नाम मिथिजोबा सिनायजोबा आं दाउखो बिखिनिखोनो मिथिगो आरो जेनेबा नामखो खोन्थानसै आङो दाउस्रि दाउ ला बिदिनो माहोनो दाउस्रि दाउखा बिदिनो दाउब' बेखो नुबाय आं आरो हादिदंग्ला बिदि दुब्लियाव थायोना बे दाउआ अ हादिदं ग्लायाबो माने ना जायो होनना खोनादों ना लाङो दुब्लियाव थाबाय थायो। बिदिथ' दाउ एसेबां जाहा बिदिथ' फिसिया बिसियाबाबो खाथिनिफोरा फिसियोना न' खाथिनिफ्राय बे खोनो आङो एसे माबायो आरो नुयो। इदिनो दाउखो फिनानै जों फिनानै इदिनो फिसा बारायो खायसेया फाननानै बिदिनो रां खामायो खायसे आरो फाना ओरैनो न'आव जायो आलासि दुमसि फैबा माबा बेदर बायनाङा लासि जाहाथे आलासिफोरनो जेबो बिदि रां बाहायनाङालासि न'नि दावखौ बुथारना होनो हायो।
इदि साननानैबो फिसियो इदिनिबो खायसे उम जानो थाखायबो फिसियो आरो बिदिनो हांसो फिसिनाय नुनो मोनो अ दाउ बयलार बाय दाउ बिदिनल' मोजां दाउ इदिनो फिसिनाय नुयो आरो दानि जुगाव माने बिदि माथो सिखायनाय दाउ फिसिनायखो खम नुग्रा जालांबाय जाग्रा दाउखो फिसिनायखो बांसिन नुयो आरो।
नौ
उम दिनाव दाउआथ' गुबुन गुबुन जोबोद गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नोङा होनबा? बेलेक बेलेक रोखोमनि उम बेफोरनि आउनि गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोरनि माबायाबो मानसिफोरनि बायदिनो केरेक्टारफोराबो एसे आलदा आलदा जायो आरो। जेनेबा हमनानै ला आ जे जेलेंगि दाव जे जेलेंगि दाउयाबो मानसि बायदि जेरै दंफां माबा गय बिफां सायाव बिदिनो बिफां साफोराव गाव बागावनि थाग्रा देरानि थाखाय मोनसे मोनसे जि गाब बा बिलाइ गोरान बा बिलाइ बिदि नारेंखर बिलाइ मा बिलाइ बिदिनो लाबोनानै फिसा फिसा गोरान गोरान लाबोनानै न' बानायनायखौ जों नुनो मोनो। समायना बानायो गावसोरनि थाग्रा न'खो बिदिनो बानायनानै फिसा फिसौफोरखौ बेयाव दोननो थाखाय बानायो। गावसोरनि फिसाफोरखौ दोननो थाखाय बेयाव दोननानै फिसाफोरखौ बेयाव दोननानै माबा आदार बो थुमो बिसोरो आदार नागिरना लायो आदार नागिरना लाय दौफायो फिसाफोरनो बिदिनो फेदेरलाङो ओनिफ्राय
औ
बिदिनो जोबोर समायना समायना बिसोरो गोलाव बोरैबा गोलाव बुरेस बा समायना लुयो बिसोरो न'खौ हाबग्रा लामा बिदि दोनलायो आरो माने
औ
बिसोरखौ माने उम जोबोद मानसिनि बायदि गियान दं बिसिनावबो
औ
बेलेग बेलेग बिदिनो केरेक्टार दङ दाउफोरनाव दाउ लाना दाउ बिदिनो ओमफाय आरो दाउखा दाउखाफोरावबो बिदिनो ना लेंखर बिफां दंफांफ्राव बांसिन बासा लायो नङा बा? फारमासि पास लानानै बिदिनो दाउखानिखौ रंबा मिथिला
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलखै मा मा दाउ बिदि फिसिनाय जायो जेनेबा
आंथ' बुंदांखांखाबायमोन दाउखौ फिसिनाया जोंनि सिगङाव जे बिदिनो नि दाउ जेरै दाउजो होननानै जों मिथियो दैनो आं बुंलांबाय जे दाउजो दाउला बयलार बेफोरबायदि आरो आरो बेबायदिनो दावफोरखौ आरो आं बिबायदि ओ बे मै दाव बेखौल'सो आं फिसिनायखौ ओ गोबां नुनो मोनदों बिदिनो गायनाय निफ्राय फियो होननानै आं मिथिनो मोनदो
औ
आरो बेनिया बेलेग आरो गुबुन आं नुनो मोनाखै दाउनि गेजेर बे न'आव फिसिजानाय बयनिबो न'आव फिसिजानाय बे बेखौल'सो आं नुदों आरो बेबायदिथ' गोबां बे गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ फिसिनायखौ आं नुनो मोना ओ बिदिब्ला नोंथां जोंहा रायलायनायाबो मा होनदोंमोन?
नोंथांमोननि न'आवबो औ जागोन दे नोंथां औ
औ बिदिबा दिनजासिगोनदांं नोंथां ओ?
औ दे